खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां?
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दा?
औ ओरैनो दङ नोंथां आं दायो।
अ फ्रि दंबा नोंथाङा मोननैसो आयदा बा मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो हागौमोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ।
अ अ नोंथांनाव आङो फार्स्टावनो सोंनो सानो जे ओ जोंनि सोलोंथाइआ बोरै दावगा खो आरो गोदो माबायदिमोन दा माबायदि जाखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों ।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ गिबियावनो नोंथाङा ।
ओं बुंलाय दे नोंथां
औ गिबियावनो नोंथाङा ओ खिन्थानो हागोन गोन नामा जोंनि सोलोंथाइया बेस ओ जोंनि सोलोंथाइया बेसेबां दावगाखो बा बेसेबां गोजौआव थांखो?
औ
औ फंनैसो बुंनानै होदो होमबा।
औ औ जागोन दे सोलोंथाइ होनोबाथ जोङो गोदोनिफ्राय लानानै आथिखालस सिमावहायो गोबां सोलोंना ओ बिराद गोबां माने दावगानाय बा जोङो गोबां सोलायनायखौ नुनो मोन दों आरो नोंथां। आथिखाल जुग गावथ जोङो सोलोंथाइखौनो जोङो जोंनि जिउनि थांखि बा जोंनि ओ आंगो होननानै जोङो ओ खालामनानै ला नाय जाबाय आरो नोंथां। मानो होनोब्ला आथिखालाव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंनि जिउआ माने थांना थानो थाखाय गोब्राब जाबाय माने आथिखाल मुगायावहाय सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंहा थांना थानो राहायाबो गोबां माने बहुद जेंना जेंसियावहाय गोलैनो गोलैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां जेराव जोङो सोलोंथाइ गैया बा जोङो जेबोआनो गैया होनजायो आथिखाल मुगायावहायो ओ गोदोनि दिनावथ जोङो सोलोंथाइखौहायो बारा लानाय जायामोन नोंथां। जेराव जोङो इस्कुल कलेजफोरावहाय जोङो थांनायखौनो नुवामोन मानो होनबा गोदोनि दिनावहाय फरायसालियाव हाय थांनो थिनोब्ला बिमा बिफाया थांनो थिनोब्ला ओ माने फरायसालियाव थाङालासे नो जानाय लोंनाय निसा बुस्थु ला नाय बा ओरैनो बेखाराव थानाय बेरायगारनाय सावरि बादालि जाबथिंनाय बेफोरावल बांसिन गोसो होयोमोन आरो नोंथां। बिनिखायनो जोंना गोदोनि दिनाव हायो जोङो बारा जौगानायबो गैयामोन सोलोंथाइ खौ जि सासे सानै लायो सोलोंथाइखौ लोयोमोन बि बिसोरल सोलों थाइ आवहाय एसे जौगानायमोन आरो मानो होनबा जायहा सोलोंथाइ गैया बैसोरनि साननाय हनायाबो ओ इसे बेलेग जायो बेनि उनाव गोदोनि दिनाव बिदिनो जाला लोंला ओ बिदिनो बैनि नआव बैनि नआव सावरि बादालि जानानै थानाय बेफोरबायदिलमोन आरो नोंथां। बिनिफ्राय आथिखाल मुगायाव नायोब्ला जोंनि सोलोंथायाइयाबो गोबां बांबाय आरो बिदिनो गोरों गोरा बांनायजों हिसाबै जोंनि जि इयुन फिउचार फोरनि खोथा जायो नालाय गाव गावनि जिउनि थाखाय इयुननि थाखाय जोङो सोलों सोंथाइ लायो आरो जोंनि बिमा बिफाफोराबो आजिखालि ओ सरखारि बा प्राइभेट स्कुलफोरावहायो बांसिन सोनाय जायो। बा गावनि गथआहायो इयुनावहायो गोरों गोरा जाथों बा गावनि आथिङाव गसंथा थानो हाथों जोंबायदि आबाद मावनानै बा खस्थ खालामनानै ओ दाजाथों होननानै बिसोरनि फिउसारखौ नायनानै जोंनि सोलोंथाइया गोबां बांबाय आरो जोङो गोबां बांनायखौबो नुदों। बिदिनो सोलोंथाइ लानानैहायो आरो बर रावजोंहायो फरायनानैबो जोंनि बर गिदिर-गिदिर साख्रि मावनानै गोबां गावनि आथिङावहाय गसंथानो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बिदिनो गोदोनिफ्राय नायोब्ला आथिखालावहायो गोबां माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जेबोखौनो गैया होनजायो मानो होनबा आथिखालावहायो जोङो आबाद मावनो थाखायबो ओ लेखा फरा सोलोंथाइ गोनां एसे थानायबाबो नांथारगौ आरो एसे सोलोंथाइ थानाया नांथारगौ। गु आरो नङा नोंथां जेरावबो जोङो आबादफोर मावनो थाखाय आबादफोरावहायो जोङो एम्फौ एनला ज अरो बा जायो बेफोराव जोङो मेसेन बा मुलि बाहायनो थाखाय जोङो ओ मेडिसिन फोरनि नामफोरखौहायो जोङो मिथिनांग्रोगोन नङा होनबा नोंथां जानला मोनला मेदिसिनखौ हायो होनानै जोङो आबादाव खारलाबायायना होयोब्ला जोंनि आबादा खहा जागोन बिनिखायनो जोङो आबाद मावनो थाखायबो आथिखालावहाय सोलोंथायाइनि गोनांथि जानानै फैबाय आरो नोंथां। बिदिनो सोलोंथाइ हाय गोबां जौगानायखौ जोङो नुनो मोनदों। अब्ला नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बागै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
जेरै नोंथाङा बुंदों गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदि सोलोंथाइ गैयामोन जेरै ओ स्कुल कलेज बेफोरखौ नुुनोनो मोनामोननो आरो। ओ जेरै जेरै दा स्कुल ओ कलेज गामि दरसेयावनो मोननै मोनथाम जाबाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो खोब ओ मोजांबो मोनदों आरो। दो।
औ।
दिनाव बेफोरबायदि सोलोंथाइ लानो मैनि थाखाय बारा जोंनि बर, बर सुबुंफोरा बेफोरबायदि साख्रि बा बाख्रिफोराव मोननाय जायामोन होननाय खोनादों आरो मोनामोन जेरै ओ इस्कुल कलेजाव थांनो थिनब्लाबो थाङामोन। बेफोरबायदिनो गोदोसोनानै थायोमोन।
नोंगौ नोंथां।
ओ गोदोनि दिनावहाय ओ थाखा फैसानि ओ बांद्राय आरजिनो हा हानायबो लामा नुवाखैमोन। आजिखालावहाय बांसिन बेफोरखौ थाखा-फैसा खामायनो बा रां आरजिनो एसे लामा ओ खौ नुहुरनाय जादों आरो।
औ
ओ गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदिनो ओ आबाद मावनानै जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरो दाबो खोब ओ बाख्नायथावना होननानै बुंनांगोन मानो होनोब्ला जोंना दानि जुगावहाय मोनसे बिजनेस बा मोनसे ओ साख्रि बाख्रि नङाबा जोङो ओ गावनि फिउसारखौ साननो हाया।
औ नोंगौ नोंथां
औ बिनिखायनो जोङो दा उम मोनसे सोलोंथाइनि गोनांथार बिनिखायनो जोङो दानि जुगावहाय गथ'फोरखौ ओरैनो थायालाबानो ओ गेलेनो होआलासिनो जोङो फुंनि समाव इस्कुल फोरावहाय थिनहरनाय
औ औ औ
बिनि अनगायैबो जोङो जि उम सोलोंथाइ लाखांनाय बिसोरखौबो जोङो ओरैनो थानाय नुनो मोना आरो ओ जेरै ओ गथ'फोरखौहाय उन्दै-उन्दैफोरखौ टिबसन लायो। बेफोरबायदिनो गुबुन इस्कलफोरावहाय मिस मावहैनाय बा मास्टार मावनाय, साख्रि-बाख्रि लाहैनायखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव। ओ गोदोनि औ